हेलौ हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेल' औ नोंथां औ खोनादों ना? हेलो नोंथां।
हेलो नोंथां।
हेलौ औ नोंथाङा खोनादों आं नोंनिखौ नों खोनादोंनाा नोंथाङा आंनिखौ।
हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा मनिखौनो हेलौ आं खोनाबाय थादों नोंथां नोो खोनादों ना? हेलौ नोंथां। खोनादोंना नों औ आं खोनाबाय थादों। नोङो खोनादोंना नोंथाङा। हेल' खोनादों ना? हेल हेलौ आं आं खोनाबाय थादों। नों खोनादों ना हेलौ? हेलौ हेलौ नोंथां?
हेलौ
हेल' हेलौ नोंथां खोनादों खोनादों ना? हेल' औ आं खोनाबाय था खोनथादों नों खोनादों दा हेलौ हेलौ।
हेल' ने दा
हा हा
नोल नोंथां
आं खोनाबाय थादों नों खोनादोंना?
हेल' नोंथां
हेल' हेल'
हेलौ नोंथां
हेल' आं खोनाबाय थानो आं खोनादों नोंथां नोंनिखौ नों खोन नों खोनायाखै हेल' हेल' हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
खोनादों ना खोनायाखै
हेल' नोंथां अ खोनादोंंना
हेल' नोंथां आं आं खोनादों औ नोंथां अ अ नों खोनादों दा अ आं दहायनिफ्राय खोनाबाय थादों नोंनिखौ अ अ दे होमबा दे होमबा नों थां दिनै जोङो जोंनि ट्राइबेल हारिनि बागै एसे टपिकनि बागै
दासो खो दासो खोनादों आ दे औ दा
अ अ दे होमबा जोङो दिनै औ आबाद जोंनि ट्राइबेल हारिया माबायदि मावबोयो बेखौ औ आबादनि थाखाय सावरायो नामा दिनै औ अ अ दे आं आबादनि थाखाय सावरायनो नामा नोंथां
औ दे दे दे औ औ दायो खोनाबाय दे अ अ अ उम दे